औ खोनादोंना नोंथा?
औ खोनादों।
औ ओ खुलुमबाय नोंथां।
औ खुलुमबाय नोंथां।
औ नोंथाङा दसे सम होनो हागोन ना आंनो?
अ होजायो।
औ बिदिब्ला जों सावरायनो लानाय औ स जों बर' फोरनि बैसागुनि सायाव एसे सावरायनोसै। औ जों बैसाग औ औ बैसागु होनोब्ला जों बर'फोरनि मोनसे एंगारनो हायै फोरबो नङा होनब्ला? जायखौ जों औ जायखौ जों गोदान बोसोर होननानै मानिनाय जायो बा दे औ बेबायदिनो जोंहा बैसागु होनोब्ला गि बियावनो मोसौ बैसागु मानसि बैसागु औ बिदिनो जोंहा दाव, अमा बा जिब जुनार ओ गासै जों स्नि सान फालियो नंङा होनब्ला बैसागुखौ? आरो औ औ जोबथियाव जोंहा बाय बाहागि आलासि खुरमा जालायनाय बेनि ओ बेबायादि खालामो ओ जों बिदिब्ला नोंथां औ नोंथाङा मोसौ बैसागुनि सोमोन्दै एसे फोरमायना होदो, माब्ला फालियो माबोरै फालियो नोंथां मोननि ओनसोलाव औ
जोंनि ओनसोलाव दा बैसागु फोरबोखौ फार्स्ट मोसौ बैसागोखालि फुङावनो सिखारनानै मोसौ आरिखौ थुखैयो।
औ औ
बायदि जेनबा मोखौखौ थुखैनो थाखाय माबायदि जेनेबा लाव फान्थाव बायदि आरि बु थुननानै मोसौखौ थुखैयो। बिदिनो थुखैखांनानै मोसौखौ जेनबा गावनि फ्रिनि थाखाय हेगारनाय जायो आरो सानसे, जेनबा गावनि गोसो बायदि गावनि फोरबोखौ जेरै फालिनाय मानसि सिफोरा जेरै फालिनाय बिदिनो हगारनाय जायो। ओमफ्राय मोना मोनाबा बिसोरखौ गावनि ख'थायाव जेनेबा लाबोनानै फुजा होनाय जायो जोंनि ओनसोलाव बेबायदि मानिनाय जायो आरो मोसौ मोसौनि दिनखालि बेखिनियानोसै आरो नोंथां
औ नोंथांमोननि ओन आलाव मोसौ बैसागु खालि गोखा खैजानाय माबाफोर नेम दं नामा औ ओरैनोथ जों नुयो खायसे औ जेनेबा ओरैनो जों खायसे खायसे जायगायाव स्नि सानखालिसो जानाय नुयो नङा होनोमब्ला।
औ ओ जोंनियाबो
थांमोननि ओनसोलाव माबा जायो औ औ नोंथांमोननि ओनसोलाव माब्ला जायो जेनेबा गोखा गोखै
जोंनि ओनसोलाव जेनेबा जिदिनास सा-सा स्नि सान जायोना
औ औ औ खोनादों नोंथां
स्नि सान खालि जोंना गोखा गोखै गासैखौबो खाथुमनानै जानाय जायो आरो
औ औ औ औ औ बिदिब्ला जोंनि फारसेनिफ्राय आं खोन्थानिसै नोंथांनो जेनेबा नों जोंनि ओनसोल बा गामियाव माबायदि जायो औ जोंनि ओनसोलाव जों ओ जेब्ला सैथो दाननि बे जोबथि सान नङा होनब्ला बे खालि जोंहा मोसौ थुखैयो अ बै मोसौ थुखै खालिनो माने जोंना ओ जेनेबा खान्थाल ओ थाइजौ बेफोरबायदिनो फिथाइ सामथाइ बुथुमनानै जायो आरो माने गोखा होनोब्ला जों खुंखा खुंखा जानायखौ नुनो मोना नङा होनब्ला बिदिनो दिंखिया बिनि ओमफ्राय जोंहा ओ जोंनि जायगायाव जाखिनि माने ओंख्रिफोर जों जायोबा मैगं बिलाइआनोजा बे बेदर बा मानिब बिजौ बेफोरबायदि नङा होनब्ला जायखौ जों बुथुमनानै माने जायो आरो। जोंनि बर'फोरा जायो होनोब्ला बे गोखा गोखैखो जोंहा जौसे से ओ मा होनो मैगं थाइगं दं नङा होनब्ला औ जायखौ जोंनि ओनसोलाव आथिखालाव मोननो थांलिया। खायनो जोंनि ओनसोलाव जा मोनो बेखिनियाखौनो जों जायो आरो। माने बै मोसौ ओ थुखै खालि सानावनो जों गोखा गोखै जायो आरो। जोंनि जायगायावहा उम बिदिब्ला नोंथांमोननि ओनसोलाव ओ मानसि बैसागु जिहेथु नैथि सान नङा होनब्ला? बैसागुनि से अ बेखालि नोंथांमोननि ओनसोलाव ओ माबायदि माने फालियो? से बैसागुखौ औ औ एसे फोरमायलायदो।
जोंनियाव मानसि दिनखालि फुङावनो दुगैस दुगैस्लां लोबस्लां थांनानै आरो बाय बाहागि न'नि नि ओमफ्राय फुजा आरि होनानै बाय बाहागि खुलुमो सनमान लायो मान सनमान लायो बिदिनो खुलुमो आरो।
औ औ औ औ जोंनि जोंनि ओनसोलावबो बिदिनो ओ जोङो गिबियावहा मानसि बैसागु जिहेथु से थारिख नङा होनब्ला? से खालाराव जोंहा ओ गोदान बोसोर हिसाबै माने ओ जोंनि जिथु ओ मा होनगोन बेखौ सिथ्ला जोंहा सिजौ गुदियाव माने आलारि बाथि सावनाय बेबायदिनो फोरबो मोनसे खुङो आरो। बेनिफ्राय जों ओ न'खरनि ओ बयनिख्रुइ देरसिन ओ जाय बिफा बा सोरबा आबै आबौ बिदि थायोब्ला माने गिदिर खौ ज सनमान लाग्रोनाय जायो गिबियावनो अ बेनिफ्राय गावनि एसे उन्दैफोरखौ जों माने ओ बोर सारस्रि- ग्रिड आरो इदिनो जोंहा गामिनि थानसालि फोराव थांनानै अह गामिनि थानसालियावबो माने फोरबो जायो आरो। फोरबो खुङो जेरावहाय गामिनि गास सै उन्दै गिदिर ओह जनो जोंहा आरज लानाय जायो बेनि औ आरज गाबो जो जायनि उनाव जोंहा ओह जेब्ला आरज आ जोबगोन बेनिफ्राय जोंहा माने जानाय लोंनाय खालामनायनि सिगांनो ओह गिदिर गोलाव माने आबै आबौ बिफा बिमा बैसोनि बिसोरखौ माने सिगांथिं लारिहै गसंहोनानै ओह जों उन्दै ओह उन्दै बिहामजो बा फिस जाजो सोरबा फिसाज्ला बिसोर माने ओह सिगां फारसे थानानै बिसोरख खौ ओह माने गावसोरनि सिगाङाव दोननानै जों जयैनो खोनसेनो खुलुमो आरो बेनिफ्राय बिसोर गावसोरनि ओह जा गोसोनिफ्राय बोर सारस्रियो आरो जोंनो बेबायदिनो जो जोंना मानसि बैसागुआ जोबो आरो। ओम बेनिफ्राय नोंथांमोननि ओनसोलाव बैसागु मागिनाय बा बैसागु रंजानाय। गामि गामि। थांनानै मोसाहैनाय बेफोरबायदिया दाबो दङ ना गैया? बेखौ एसे फोरमायलायदो।
दाबो दङ दंनाया।
औ माबायदि रंजायो नोंथांमोना एसे बुंना होदो औ।
जोंनिया दा फास्ट सेथि थांबाय मोसौनि नैथि थांबाय मा मानसि इदि मान होनाय मानाय बिदि थांबाय ओमफाय थामथिनिफ्राय जोंनिया मोसा मोसानाय मुसुरनाय इदि जायो आरो। ओमफ्राय जों गामिनि लोगो नांनानै बयबो आबै आबौ आदा बाजै आब' गासिबो लोगो नाङो। नानै जों ज'नो खाम सिफुं जथा सेरजा बिदिनो लाना ज' ज' मोसानो थाङो आरो रंजा बाजा।
औ औ औ औ गामिनि अनगायै गुबुन गामियावबो थाङो नामा नोंथांमोननि ओनसो
इदि थांनायालाय थाङो थाङो बिदि मोसानो। बेलेगावबो थाङो गामिनि बाहाय गोजानावबो थाङो थांनाया।
औ औ।
नोंसोरनिजायबो दङ ना?
औ औ दङ नोंथां जोंनियावबो माने जोंनाव औ औ गामिनि गासै नखरनिफ्रायनो माने सानै बा साथाम बिदि ओंखारजोबो आरो माने जा जाखिनि मानसि जायो जेनेबा न'खरसेयाव थानायखिनिया जाय जाय ओंखारनो माने सम मोनो बा सुबिदा मोनो। ओ गासैबो ओंखारजोबो। जोंना गामि गंसेयैनो औ ओमफ्राय नख न'खर न'खर बिदिनो खायसे खायसे ओ जौ लोंग्राफोरनो जौ होयो। बिदिनो खायसे ओ साहा लोंनायनो साहा फुदुंना होयो। बेफोरबायदि न'खर न'खर हाब बोनानै माने ओ गासै ओ उन्दैयानो जा गे दिरानो जा गथ' गथाय बोराय बुरै गासैबो ज'यैनो माने ओ रंजायो आरो। जोंनाव बेनि ओमफ्राय ओ मा होनो गामिनि अनगायै ओ साखाथि फाखाथि बिनि गामिफोराव माने रंजाहैयो आरो औ बिदिनो औ। बिदिनो जोंना रंजानाय होनोब्ला खाम सिफुं ओ आथिखालाव सेरजा दामनाय नुनो मोनला नङा होनब्ला सेरजानि जायगायाव जोंहा खायसे खायसे जायगायाव हारम'नियामखौ बाहायो। बेनिफ्राय जोंहा बुंथायो। औ आरो जथा साबख्रिं बे बादिनो लानानै जोंहा रंजायो नङा होनब्ला
औ रंजायो।
ओ बे बायदि रंजाहैनाया जोंहा मेथाइ खनो नङा होनब्ला
औ खनो
औ नोंथांमोननि ओनसोलावबो जेनेबा ओ बर'नि मेथाइ खननानै मोसायो ना गुबुन राव बा गुबुन हारिफोरनि ओ एसे सनन्देरनानै खननायखौ नुनो मोनो नामा।
आथिखालावथ' दानिया जेनेबा दामनाय लांफायो नालाय मबाइलजों बिदिसो सोलिनो थांनाय नुनो मोन्दों आरो थेवबो जोंनि गामिनि बिदि जमायाव खाम सिफुं लानानै रोजाबनानैनो मोसायो मोसानाया बांसिनानो नुनो थाङो दानिया म बाइलजों दामनानै मोसानाय नुनो थाङो आरो बुहुदानो खम जाबाय दाम नानै देनानै मोसानाय खाम सिफुं लानानै मोसानाया बुहुत खम जाबाय।
औ औ औ नंगौ बेथ' नंगौ जोंनि जायगायावबो खायसे खायसे मोसायो। ओ थेवबो जोंनियाव बादा दं आरो। माने बेफोर बायदि रंजायो। माने जुरिमाना होनांगौ। आ जायनि बेफोर बायदि दामैनि थाखायनो जोंहा खायसे खायसे ओ दामग्रा आइजेंफोरखौ दामनो रोंला गोमालांनो हमबाय नङा होमब्ला औ गोदोनि समावथ' जोंहा सिफुं सुनाय बा खाम दामनाय बेफोरखौ गासै सेंग्रा सेंग्राफोरानो रोंगौमोन नङा होनब्ला? सेंग्रायानो जा बोराइयानो जा नाथाय आथिखालाव जों सासे सानैखौल' दामनाय रोंनायखौ नुनो मोनो औ। बिदिब्ला नोंथांजों सावरायनानै जोबोर गोजोननाय मोनबाय। मोनथियै खोथाफोरखौ मिथिना मोनबाय ओ बिदिब्ला स समाबो जाबाय जोंहा। ओ दोनथनोसै बिदिब्ला औ औ औ गोजोन थों
दे